औ खोनादों नोंथां आं नोंथां नै ओंखाम जानायनि जिरायदां नोंथां
अ खबरा मोजांना नोंथां खबरफ्रा
बिदिनोसै नोंथां गायनाय फुनाय एसे एनै जोबहां जोबहाङैनो सोलिगासिनो बिदिनो एसे दिनै एसे रेस लादों
नोंथाङा ओ नोंथाङा एसे गोसा बुंलाय नोंथांनिखौ रावखौ बांद्राय माने मोजां खोनायाखै आरो माने गोस
अ अ जागोन दे नोंथां जागोन औ जागोन दे नोंथां
औ ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रालाय मारै सोलिगासिनो नोंसोरनिथिंलाय
गायनाय फुनाया नोंथां बिदिनो जागासिनो दं जोबहां जोबहाङैनो बिदिनो अखानि जाउनाव एसे औ अखानि जाउनाव एसे थानानै दं आरो
औ औ ओमफ्राय बाखि खबरफ्राथ' मोजाङानो
बाखि खबरानो मोजां ओमफ्राय नोंथांमोनथिंलाय बोरै सोलिदों गायनाय फुनायफ्रा
गायनाय फुनायाबो बिदिनो जोंथिंबो जोंहाबो एसेल'सै आरोना गायनो
अ
दायो माने अखा गैया जे बिनिखायनो माने गायनो हायाखै आरो अखा फैबानो माने गायखांजोबसिगौमोन आरो बेबायदि जानानै दङ नोंथां
औ खबरफ्राथ' मोजां नाङा आर ना नोंथां
खबरफ्राथ' माथो होनोना नोंथां दैज्लां बोथोर मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय नोंथां
ओंखामाथ' जाखांबाय नोंथां औ
औ
नोंसा ए माबासो नोंथां सबायजों दाउसोमोन नोंथां
गोथावनो मादोंदां
गोथौआलाय गोथावमोन नोंथां जास जालायबाय बिदिनो दिनै
अ बिदिसोमा आरोना
औ ओमफ्राय नोंस्रलाय माथो ओखोमै जागोन नोंथां
ओंख्रियाथ' जोंहा मैथाजों नाजोंसोमोन नोंथां
अ गोथौआनो माथो होनब नोंसिनाबो
औ गोथावनो मैया दैमायाव साहैदोंमोन एसे बुरजायानो मोनबोदों
अ दैम मार ना औ
बेनो ओंख्रिया दोननायहाय ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां
औ नोंथां फ्रियानो औ
अ बिदिब्ला नोंथाङा फ्रिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
अ हागोन नोंथां हागोन सावरायनो हागोन
बिदिब्ला नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै एसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा बैसागु गुखौ माबोरै फालिनाय जायो नोंसिनि एरियायावहाय
औ हागोन नोंथां औ ओरैनो जोंखैजाथ' सरासनस्रायै बैसागुआथ' मोननै रोखोमनि जाहैबाय नोंथां मोसौ बैसागुआ मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु सैथ्र' दाननि जोबथा अक्ट'खालि जोङो सैथ्र' दाननि जोबथाथखालि जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां मोसौ बैसाग मोसौ बैसागुआव जोङो फुङावनो सिखारनानै मोसौनि थाखाय जोङो माखासे फिथाइ सामथायाइ जेरै थाइखा लाव फान्थाव जोगोनार आरियो मैगंखौ हानानै मोसौखौ थुखैस्रांनानै मालाखौ गानहोनाय जायो आरोोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ आरो माखासे मोदोमाव मोसौनो फोथा फुननानै होनाय जायो आरोना नोंथां आरो मोसौखौ होलांनानै एबा होलाङैनि सिगां जोङो मोसौनि दुरुंफोरखौ खौ गोदानै सोलायनानै होनाय जायो आरो नोंथां औ आरो जोो मोसौ दुरुंखौ स जोङो मोसौखौ रायदों जों बुज्राव बुज्रावै आरो सबायाइ गोराननि एवस्रांनानै जों बेखौ सारै सारै मोसौखौ होलांनाय जायो आरो ना जै होयै होयै मेथाइ खनै खनै औ नोंथांनांगौ आरो मोसौखौ खाखांनानै जोङो न'खराव फैस्रांनानै बयबो दुगैस्रां लोबस्रां जोङो गामिनि सिबिसालियाव जोङो जैग'फोरखौ होनाय जायो आरोोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नंगौ
औ जगखौ होस्रां लोबस्रांनो जोङो साहोलोंखांनानै जोङो मोनायाव गोखा गोखैनि जानो थाखाय जोङो हाग्रा फारसे दावबायनाय जाया आरो ना नोंथां गोखा गोखा गोखै नागिरनो थाखाय औ गोखा गोखै जेरै इगनेट दिंखिया हमदो लाफा सायख' खारौ खान्दाय
औ
औ बायदिसिना एकस' एकथा मैगंफोरखौ बेखौ जों हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै जों जानाय जायो आरोोना नोंथां बेखौ बेखौ जोङो न'आवनो फिसिनाय दाउफोरजों जोङो न'आवहाय एबा न'खरनि माखासे सोद्रोमाफोरजों जोङो मोखां नायलाय नायलाय जोङो संनानै ओइदिनखालि मोसौ बैसागुनि मोनाखालि जोङो जानाय जायो आरो नोंथां
अखानाय बैसाग दाननि जोङो से अक्ट'निफ्राय जोङो मानसि बैसागुखौ हमनाय जायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ
औ मानसि बैसागुआव जोङो फुङावनो बयबो सिखारलायनानै दुगैस्रां लोबस्रांनो जोङो न'खराव गावबाागाव धोरोम सिबिनाय बायदि जों धोरोम इसोरनिसिम आर'ज गाबगोरानै जोङो बयबो जिरायस्रांनानै जोङो गेदेरा उन्दै खौ मान होयो आरो उन्दैया गेदेरनिफ्राय मान लायो आरोोना नोंथां आरो उन्दैया गेदेरखौ जा एसे हायो एसे एनै आर'नाइ गामसा गस्ला फिसा फिसा फिसा फिसा मान होनानै जोङो बोर बिनानै लानाय जायो आरो ना नोंथां
नब नथां
आरो गेदेरफोराबो उन्दैफोरखौ हानाय मानि मान होयो आरोना नोंथां
औ औ
अ बेबायाददिनो जोङो ब बैसाग दाननि से अक्ट'खालिखौ जों बिदिनो बारहोयो आरो ना नोंथां।
औ औ
आरो बिनि अखानायनायै जोङो बयबो गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ'
औ
गासिबो बिहामजो गाैबो ओंखारस्रांनानै खाम जथा सेरजा सिफुं जाबस्रिं गरखा हारमुनियाम बायदिसिना गोमग्रा एबा ाम दामग्रा आगजुफोरखौ लानानै जोङो गामि गामि गिदिंथिङै बा मागिथिङार खोना नोंथां औ खोनादोंदां नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों
औ बेबायदिनो गाजा गोमजायै जोङो बैसाग दानखौ गाजा गोमजायै बयबो फालियो आरोना मोसायोै मोसायो औ आरो बैसागुआथ' दाथ' एसे बिदिनो दानिया फालिनाया सप्तासे गाहाम बिदिसोल'सो फालिबावो गोदोनि दिनावथ' बैसाग दान जोबजासिम जों बैसागुखौ फालिनाय नुयोमोन गोदोनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला बर'फ्रा बांद्राय फालिनाय नुनो मोनोमोन आरोना जों बैस बैसागुखौ मानो होनोब्ला जोंहा बैसाग दाननि जोबथासिम अक्ट'खालि जों बर'फ्रा ओरैनो गावब गावनि खामानिबो नस्थ' खालामना लायो आरो गाव गावनि देहानि थाखायबो नस्थ' जायो आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि बर'फ्रा गावनि लकेल जुमाय संनाय होनबाथाय मिथिखायो नोंथाङाबो ज लों खायो होननानै बैसागुआव बयबो दानि जुगाव बेफोरबायाददिखौ बांद्राय नुनो मोनला मानो होनोब्ला फरायनायफ्रा बांबाय आरो आरो बुजिनोबो हमजोबबाय मानसिफ्रा नाथाय गोदोनि दिनाव बिदि नङामोन जौनि फुख्रि जौनि फुख्रि बेदरनि आलि होनायसोमोन गोदोनाथ' औ औ नाथाय दानि जुगावथ' बिदि नंलिया औ औ नोंथां
औ
आरो हेल' खोनाबायना नोंथां ओमफ्राय नाथाय दानि जुगआवथ' बिदि नंलिया अ बुंनो हागोन नोंथां औ
औ जोंहा मा बैसागु होनोब्लाथ' जोंहा बैसागु मा बर'नि मोनसे गाहाय फोरबो हिसाबै लानाय जायो आरोना बैसागुनि समावहाय बर' सुबुंफ्रा मा गाव गावनि माखासे दोरोंङारि गाननाय जोमनायफोरखौ गाननानै माने बैसागु समाव ओंखारनाय जायो आरोना जेरै बर'फ्रा हौवासा हौवाफ्रा गामसा आर'नाइ बायदि लानानै माने बैसागुनि समाव ओंखारो आरो आरो हिनजावफ्रा मा दख'ना आर'नाइ जोमग्रा फालि लानानै माने ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जोंहा मा बैसागुनि समावहाय जाग्रा लोंग्रा होनोबा जेरै जानायनि बेलायाव फिथा सिथाव आरो बायदि बायदि रोखोमनि फिथाफोर सावनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जोंहा मा लोंनायनि बेलायाव जोंहा माइरंनिफ्राय बानायनाय जुमायफोर जेरै माइब्रानि माथानि गोरान गिसि बायदिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो
औ खोनादों नोंथां खोनादों
बैफोरखौनो माने लोंनानै बर'फ्रा बैसागु बोथोफ्राव रंजानाय जायो आरो बिदिनो जोंहा मा बैसागु बोथोरावहाय बर'फ्रा माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादफोरजों बानायनाय दामग्रा देग्राफोरखौ दामनानै मोसानाय जायो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा खाम जथा सिफुं सेरजा बैफोरखौनो बै सागु बोथोरनि समावहाय दामनानै माखासे खुगा मेथाइ खननानै जों मोसानायखौ नुनो मोन्दों आरो एबा जोंबो मोसानो मोनदों आरो थिग बेबायदिनो बैसागुनि समावहाय बर'फ्रा मा गामि गामि माने न'खर न' -खर मागिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ बेबायदिनो मा मागिनानै मोननाय फैसाफोरखौहाय माने बिदिनो ज' लानानै बैसागुनि बोथोरनि समावनो माखासे साननि उनावहाय माने माखासे माने फांसन बायदि मेला खुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो बैफोर फांसन फ्राव माने बिसोरो मा गाव गावनि रोंगौथिखौ माने दिन्थिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ बेबायदिनो जेरै सोरबाया मोसागोन सोरबाया बिदिनो खन्थाइ आवरायगोन बैफोरबायदिनो माने गाव गावनि रोंग थिखौ देखायनायखौ जों नुनो मोनदों मोनदों आरो आरो जोंहा मा बैसागु बोथोरनि समावहाय जोंहा माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय मा होनो माखासे मुलि हारिनि मैगं थाइगंखौ खांनानै जों जानाय जायो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा गासै सेजौ नैजिथा रोखोमनि मिथिंगायावहाय मा होनो माखासे मुलि हारिनि मैगं थाइगंखौ नागिरनानै जों जानायखौ नुनो मोनो बैफोर मैगं थाइगंखौ जों मा बर' सुबुंङा बांसिनानो जों आथि खाल मुगायाव जों बेदरजों जानायखौ नुनो मोनो जेरै बेदरजों होनना बुङोब्ला बेदर होनना बुङोब्ला अमा बेदर दाउ बेदर बैफोरजों माने जों लगायनानै जानायखौ आथिखाल मुगायाव नुनो मोनसै आरो आरो बर' माहारिया फोथायनाय दंदि बेफोर मैगं थाइगंखौ बोसोराव खनसे जाथारनांगौ होननानै बैफोर मैगं थाइगंखौ मा बोसोराव खनसे जायोब्ला जोंहा मा। बेमार माखासे बेमार आजारफ्रा जानो हाया होननानै माने। फोथायनाय दं आरो जों बर' सुबुं माहारिनि गेजेराव थिग बेबायदिनो नेम। बायदियैनो बर'फोरा माने बैसागुनि गिबि सान जिहेथु मोसौ थुखैनाय मोसौ थुखैखांनायनि उनावहाय मा गोखा गोखैखौ नागिरनानै। न'आव लाबोनानै जों जानायखौ नुनो मोनो आरोना खोनादों नोंथां।
औनो।
बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नोंथां।
औ औ दे जागोन दे नोंथां औ।